अ खोनादों ने
खोनाबाय
अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथयो
थानायखाय माने माखासे जोंनि बर हारिनि ओ दोरोङारि संनाय खावनाय बेफोरनि सोमोन्दै ओरैनो सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो
औ सावरायजागोन दे औ औ हागोन दे
जोंहाथ मा होनो माखासे गोबां ओ बर हारियाव जोंहा दोरोङारि संओसो संनाय खावनाय ओंख्रिफोर दङ होमबा नङा होमबा औ बे ओंख्रिफोरनि माद दाउथ जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ उम सबाइ साम अनला दाउ ओ बिनिफ्राय दङ जोंहा नारजि अमा माखासे ओंख्रि गोबांफोर दंबावो आरो बिनि गेजेरावनो माखासे ओ ओंख्रि बिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन हानाया माने अनला अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंग्रोनोसै नामा
औ जायो दे
अह अनला ओंख्रिखौ माने माने दाउजों संनायखौ होननोसै आङो
औ
अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला एसे गुरै जायो होनबानिया ओ उवालफ्राव देनानै गुन्दै गुन्दै अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो ओमफाय ओ माने दादाउजों दाउजों संनो होनदों नालाय दाउखौ माने सारायाव एवनानै लाग्रोनांगौ ओमफाय बिनि उनाव दै होनानै माने बे अनला अन गुन्दैयाव ओ दै होनानै बिनि अनलानि बे मा अननि बे दैखौ हरनाय जायो आरो माने बे दाउ संनाय ओ सारायाव आमफाय माने बेयाव खारदैबो होनाय जायो आरो
औ
बिदिनो ओमफाय अनला ओंख्रिखौ गोबां गुबुन गुबुनजोंबो जानाय जायो जेरै ओ ओ मा होनो उम मैथ्रु बिबार, ओ बासिखि बिबार,
औ।
आरो गरसिफोरजोंबो जायो। जानाया खायसे उम।
अनला होनबाय नालाय ना जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरजोंबो जाजायो आरो ना।
औ जाजायो। माखासे पथल बिलाइफोरजोंबो जायो खायसे
औ।
आरो टमेट'फोरजोंबो जायो।
अ।
उम।
होनदोंमोन माने अनला ओंख्रियाव जोंहा खारै होनांगौ होननानै ओ जोंहा ओ बे खारैखौ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो।
आंथ' खारैखौ बानायनायखौ बे बै थालिर बिफाङा नैबेखौ माने दानफ्लेनानै फोराननानै सावनानै ओ माने सावनानै माने दै दै दैजों माने ओदिनो गथा गथा माबा खालामनानै दोननानै बिदि फोरानना दोननाय नुनो मोनो आरो। बे थालिर फस्ला आरो बै मा होनो नालेंखर बे फिथाइनि बे बिगुर गोराना नै बि खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय होनोसै लागा होनबानिया दै होनानै माने सरो आरो।
अ।
औ आं खारैखौ बानायनायखौ जेनेबा आं जि मिथिगौ बेखौ फोरमायनोसै आङो ओ खारै जोंहा नोङो नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांखाबाय जेनेबा थालिर फस्लानि बानायो आरो। ओ ओं नारें खरनि नालेंखल बिगुरनिफ्रायबो बानाय होननानै आरो जोंहा मोनसे दंबायो ओ सबाय ना सबबाय साख्लि जेनिखौ जोंहा सबाय मारा हो खांनानै जोंहा ओ जिगाब मोनसे सबायनि ओ नारा देन्था बेखौबो जोंहा मा होनो बानायनाय जायो बेजोंबो गिबियावनो बेखौ मा खालामनो ओ सबायखौ जोंङो जेला सबायाइखौथ' जोंङो मोनसे ओ फोथार एबा सिथ्लायाव जोंङो जायगा बानायनानैसो जोंङो मारा होनाय जायोमोन नालाय। गोदोनि समाव बेखौ ओ जोंङो सबाय मारा होनाय बेफोरबायदि ओ माइ मारा होनो थाखाय जों सिगांनि समाव बांसिनानो ओ फोथाराव जायगाखौ सननानै बेखौ गोबोरजों लिरनानै लाग्रोनानैसो जों बे जायगायाव ओ माराखौ होनाय जायोमोन आरो। बेखौ जों ओ खलथा होनो जोंङो गोदोनिफ्रायनो बुंबोनाय। बेलेग जायगाफोराव माने बेनि मुंखौ बेलेग बुंनो हागौ आरो माने जोंनि ओनसोलाव बेखौ खलथा होननानै बुङो आरो। ओ बेयाव ओ जेब्ला जोंङो बे सबायखौ मारा होखांनानै ओ सबायखौ जेला। ओ मारा होखांनानै ओ बे जिगाबखौ मा होनो बियो सावनानै लायो। सावनानै जेब्ला बियो गुसु गुसु जागोन गुसु जानानै जेब्ला हाथब जायो अब्ला ओ बे खौ जोंङो बुथुमनानै न'आव लाबोनानै ओ दैजों लगायनानै ओ माने फिथर लादुरा फिथर खालामनानै लायो आरो। बे फिथर खालामना नै लानानै उनावहाय जों बेखौ फोरानो। गोरा जानांगोन। फोराननानै जों माने यो उनावहाय बाहायनो हानाय बायदि बिदिनो मोजाङै गोरायै गोरान फोराननानै लायो आरो। ओमफ्राय जेब्ला जोंङो ओ मा होनो ओंख्रि ओ अनला ओंख्रि जागोन अब्ला जोंङो बेखौ ओ मोनसे जोंहाथ' बांसिनानो ओ मा होनो मिथिंगायाव मोननाय ओ नालेंखर फिथाइ बे नालेंखर फिथाइनि ओ मा होनो बेखौ ओ खथा नालेंखल फिथाइनि खथा बेयाव बांसिन जोङो खारैखौ स'रगारनाय खौ नुनो मोनो। औ गामि ओनसोलाव जों बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो।
औ बाहायथ' आरो।
बेयाव जोङो खारै खौ सगारो आरो आरो जोंहा दहाय बुंदोंमोन थालिर फस्ला ना थालेर फस्लाखौ जोंहा बांसिनानो थालिर थ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा। जेरै थालिर सिन चामपा, मनुवा, ओ आथिया, गोबां मालफग बेफोरनि गेजेराव जोङो थालेर खारै जाग्रा थालर होनना बुङोबा ओ माबाखौ बाहायो आरो ना आथिया थालिरनिखौ जोङो खारै जायो होननानै बाहाय खोनायो माने नुयोबो। बिनि ओ आथिया थालिरनि जोंहा फस्लाखौ खारैयाव मोजां होननानै बुङो आरो। बेखौबो जोङो थालेर बिफांखौ गिबियावनो दाननानै फिसा-फिसा बि खौ जोङो सिमफ्लेनानै सान्दुंआव फोरा नानै लायो। जेब्ला सान्दुंआव फो राननानै बियो गोरान जागोन, अब्ला जोङो जेरै जोंहा सबायखौ सबाय ओ मा होनो सबायनि साख्लिखौ जोङो जेरै सावनानै हांगार बानायनानै ओ दैजों लागायनानै जेरै जोङो ओ लादु राखा फिथर खालामनानै फोरानदोंमोन बेखौबो जों बेबायदिनो एखे रोखोमै खालामनो खालामो आरो।
अ
होमबा जोंहा ओ खारैखौ जोङो सबायाइ सबायाइनि मा होनो नारा बा देन्था ओमफ्राय ओ। थालिर बि फां ओ ओमफ्राय मोनसे मा होन्दोंमोन ओ नालेंखरनि बिगुर अ बिसोर मोनथाम जों। बो जानाय जायो ना।
औ।
ओ बिनि अनगायै माबा। बेलेग फोरखौबो जोङो खारै जाबावो नामा।
बेलेगखौथ' आं एथबां मिथिला। जायखि जाया बि बिसोरखौ। ल' नु एसे मिथियो आरो नुयो।
अ। ओमफ्राय जोंहाथ'। ओ सबाय ओंख्रि बे सबाइ ओंख्रियाव थ जोंहा खारैखौबो नांथारगौ जायो। औ। आ बे सबाइ ओंख्रिखौ जोंहा सबाइ साम'खौ माबोरै संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन हानाया!
औ।
सबाइखौ सबाइ साम'खौ संनो थाखाय गिबियावनो साम'खौ बांसिनानो माने जोंना दैमा सेरना लाय। दैमायाव खन्नानै लायो आरो। ओमफ्राय। लायनानै दानियाथ' जोंहा माने लाय ख जि खनखांबानो डायरेक्ट माने बे साम'नि मैलाखौ हुनानै लाबोखायो। दैमायावनो।
औ।
बिदिनो न'आव लाबोनानै हरसे बा हरनै बे सोमनानै दोनो ओमफ्राय जेब्ला जानो जागोनहैखालि ओइदिनखालि माने फुङावनो। सायनानै माने बै दाखोना साम'नि साम'आवथ' दाखोन थायोना
औ।
बे खौ सायनानै लायो आरो आरो सायखांबा सायखांनानै ओ माने बे साम साम'खौ बै बे खिथुआ नैबे माबाया उननिया बेखौ दानस'नानै गारो
औ
ओमफ्राय माने दानस'खांनायनि उनाव माने हुनानै लाखाबाथ' हुफिननांला बिदिनो ओ सायोब्ला माने उनाव बे दानस'खांनायनि उनाव फुनानै लाफिनो आरो।
औ।
ओ जेब्ला बिनि ओ ओ बेखौ फुखांनानै सुखांनानै मोजां माने मोजां सु संनानै दोननांगौ आरो आमफ्राय माने साम'जों-साम'जों संगोन नालाय ओमफ्राय बिनि उनाव साम'खौ ओ मो स' ओ सबाइ-सबाइजों संगोन नालाय सबाइखौ एवनानै हुख्रेमनानै दोननांगौ आरो। आमफा ओ बेखौ साम'खौ थौफ्राव सारायफ्राव मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगौ। आमफाय लाखांनानै दै होनानै ओ बेयाव बै सबाय-स' ओ सबाय हुख्रेमनानै लानायखौ हरनांगौ आरो हरनानै ओमफाय खारैखौबो माने बेयाव होनाय जायो आरो।
औ।
आरो बिदिनो गोदौहोनानै मोजां गोदौहोनानै ओमफाय बिदिनो संनानै ओमफाय सबायजों साम'खौ ओंख्रिखौ खालामनाय जायो आरो।
औ।
नोंथांमोननिखौलाय माबोरै संनाय जायो
जोंनिखैबो नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो संनाय जायो साब-सबाइ साम'खौ। होमबाथ' जोंहा मा होनो नोंथांनिफ्राय मिथिबाय ओ सावबाय-सबाय साम' जानोबा जोंहा एसेबाबो ओ मा होनो ओ गोब ब्राब माने ना खामानिया एसेबाबो बांसिन होननानै खननानै लाबोनायनिफ्राय सायनायनिफ्राय संजासिमाव गोबां खामानि दं होनना नै मिथिबाय।
सानसे लाखानाय जायो आरो
औ ओ होमबाथ' जोङो स संनाय खावनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा रायज्लायब बाय होमबा जोङो दोनथ'नोसै नामा औ दे